हेलौ
हेलौ नोंथां
खोनादों दा औ खोनादों दा हेलौ खोनादों खोनादों औ औ औ खोनादों
अ अ नोंथाङा दा नों नोंथाङा दायो सम हेलौ
औ औ खोनादों हो बुं हेलौ हेलौ खोनादोंना औ खोनादों
औ हेलौ खोनादों औ खोनादों अ जों दायो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनोसै
औ औ
अ बे टपिकनो जाहैबाय दानाय लुनाय आं बुंग्रोनो औ आं बुंग्रोनोसै नों थांनिसिम थ' दानाय लुनाय होनोबा थ' जोंना बर दानाय लुनाया बर'फोरनि माने गोबां माने होनगोन बेखौ गोबां माने बा मानसिफोरानो दानाय लुनायखौ दायो आरो ना जोंनि बर' माहारियाव थ' जोंनिथिं बर दानाय लुनाय होनोबाथ' जेरै- दख'ना दायो गामसा दायो। इदिनो ब्लाउस आरि दायो ओमफ्राय जे दख'नाखौ दानानै ओमफ्राय बेयाव गोबां गोबां रोखोमनि मोजां मोजां आगर एरनानै होयो एबा माबा माबा माबि खालामनानै होयो ओमफ्राय मोजां बिदिनो खालामनानै होयो आरोना मोजां ओमफ्राय दा
औ औ
खालामनानै जायो फाननानै मा बेफार खालामनानै
औ
अ
औ।
ओमफ्रायो
ओ अब्ला नोंथांनि बिबुंथिया जाबायब्ला
खोनादोंना नोंथां औ नोंसाहा माबायदि माबायो बेखौ फोरमायना होदो एसे
औ नोंथांनिसिम नोंथांनि सोंनाय बादियै आं बुंनो सानदों। जे दानाय लुनायखौ जोंनि बर' हारियाव मानो बाहायनाय जायो बा जोंनि ओ बर' माहारियाव दानाय लुनायफोरा मानो एफा गोनांथि दा बुंनो थाङोब्ला ओरैहाय दानाय लुनाया जोंनि बर' बर' हारिमुनि मोनसे ओ सिनायथि बे दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिखौ गोबां समनिफ्रायनो जुग सुख समनिफ्रायनो जोंखौ दानाय लुनायफोरनि गेजेरजोंनो सिनायबोदों जेरै जोंहा ओ बर'नि सिनायथि महरै जोंहा आर'नाइ दं आर'नायानो गुबै सिनाय थि होननानै बर'फोरनि गेजेराव फोरमाय जायो मानो होनोब्ला गोबां ओ गुबुन गुबुन जायगायावनो जोंनि बर' समाजावल' नङा जोंनि बर' समाजा दायो बेसेबां जानानै दं बिथिं ओरैनो बुंनो थाङोब्ला ओ बाक्सा चिरां उदालगुरि क'क्राझार बिदिनो गोबां जायगायाव बर'फोरा गोसार लाना दं। दा जेसेबांनोखि बर'फोरा गोसारलानानै दं